हेलौ हेल खोनादोंना नोंथां। नोंथाङा दायो फ्रि दंमोन दा?
औ दं फ्रियानो
अ दे जों होमबा नोंथाङाथ मिथिखादों जानांगौ आं मानि थाखाय कल खालामदों।
औ मिथिदे
ओ जों होमबा मिथिंगानि सायाव फोरमायनोसै एसे रायजलायनोसै।
औ जागोन दे
मिथिंगाहोनब्लाथ जों गासिबो मिथिखायो माबायदि जेरै बिफां लाइफां आरो बिफां लाइफांफोरखौथ गासैबो न न मेरला थाखायो। लामा सामा
औ औ
जेरै जों बिफांनिफ्राय गासैखौबो गासैखौबो मोननाय जेरै बननि थाखायबो जों बाहायनो हायो। आरो बिफांफोरखौ गायनानै दोननानै जों कार्बनडाइ अक्साइड मोनो बिफांनिफ्रायनो
औ
ओमफफ्राय जों बिफाङा जोंखौ बायदि रोखोमाव हेफाजाब होयो। जेरै बे सायहानिफ्राय लानानै न बानायनाय गासैबो खामानिनि बागै नोंथाङा एसे बिफां फोरनि मिथिंगानि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो।
औ मिथिंगा होननानै जों जे मिथियो जे जोंनि सोरगिदिं थानाय जे जों मोननो हायो जे सम्पदफोर जेरै जों बेयाव मोननो हायो बिफां लाइफां दाउसिन दाउला हाजो हाला दैसा दैमा दैसा फिसा आरो दैफोरफोर गासिखौबो जों मोननो हायो जे आरो बेखौ जों मानो गोनां थि होननानै बुंनो थाङोब्ला जाबाय जे जोंनि गोनांथि जे जों बे बुहुमाव थानायाव जे जोंनियाव बे मिथिंगा गैयाब्ला जों थांना थानाया सम्भब नङा आरो बेयाव जों
जोंनि जे बारहावाखौ जों मोजां मोनो बे मिथिंगानि थाखायनो आरो बेयाव दैफोर मोननो हायो जे दै नङाब्ला जों बे बुहुमाव थांनानै थानो हाया जेरै बेखौ मिथिंगानिफ्रायनो जों मोननाय जायो। जेरै जों बिफां लाइफांनिफ्राय जों अक्सिजेन मोनो आरो
उम
बिसोरो बोनानै लायो कार्बन-डाइ-अक्साइडखौ। आरो बेयाव आरो बिफां लाइफाङा जोंनो गोबां समायनाखौ जोंनो होयो जेरै जों सोरगिदिं नायब्ला मिथिंगानि जे समायना बियो जोबनो थाङा। जेब्लानो नायो अब्लानो जों समायनाखौ नुबाय थायो आरो बेयाव जोंनि थाखाय सोरां होनो थाखाय बेयाव सान होननानै जों मोनो जे जोंनो स्रां होयो आरो बेबायदिनो मिथिंगाया जोंनो अखाखौबो होयो जेरै बेनि थाखाय दैमा दैसाफोरा बुंनानै थायो। हाखर हालाफोरा आरो बेबायदिनो आबाद मावनायाव गोबां हेफाजाब होयो जोंनो थाखाय। आरो जों समायना रमायना आरो हाजो हालाबो जों नुनो मोनो जेरै गोजौ गोजौ हाजो हाला जेखौ जोंनि मिथिंगाव गोबां समाय होयो आरो बेयाव जों नुनो मोनो। जे जोंनो लागै जे हाग्रामाफोर होदों जेराव गोबां दाव सिन दावउलाफोरा बेयाव गावनि न' बानायनानै थायो। बेबायदिनो बिसोरो बेयाव थांनानै दङ आरो बे मिथिंगानि थाखायनो
औ
आरो बेयाव जोंनो मोनो जे जोंनो बेयाव हाखौ होदों जे जोंनो गोबां ला-बिफां लाइफांफोरा रज'नो थाखाय
बेबायदिनो बेफोर बिफां लाइफां रज'नायजों लोगोसेनो बे मिथिंगाया आरोबाव समायसिनदों। आरो बेयाव गोबां जों नुनो मोनो दावसिन दावलाफोर बिरबायनायजों मिथिंगाया गोबां समायदों आरो बे मिथिं गानि थाखाय नो बेफोर दाउफोरा बिरबायनानै गावनि आदारफोरखौ नागिरदों आरो बासाफोर खौ लानानै थागासिनो दं आरो बेबायदिनो बेयाव जे सिखिरिफोर जों मोननो हायो जेराव जोंखो गोबां समायहोयो जे बिदैखौ सोबनानै बिसोरो थांनानै थायो आरो बे मिथिंगानि थाखायनो जोंनि बे जों गरमखौ मोन्दों थान्दाखौ मोनदों आरो बेबायदिनो जों मिथिंगानि थाखायनो लाइफांफोरनिफ्राय जोङो बेबायदि दावाय नांगौ फोरबादि मुलिफोरखौ जों मोनदों आरो बेयाव गोबां बिबार फोरखौबो जों मोननो हायो जे जेराव बिबारफोरा बारनानै जोंखौ गोबां जोंनि बे मिथिंगाखौ गोबां समाय होदों।
आरो बेबायदिनो गोबां दंबावो आरो जोंनि बे थांना थानायाव जोंनि जोंनि देहाफोरखौबो बे मिथिंगायानो गोबां मोजाङै लाखिदों आरो जेब्ला जों माबा मोनसे टेनसनाव थायो अ अब्ला जों मिथिंगायाव थाना मिथिंगानि महरफोरखौ नायनानै जों गोबां हान्थिखौ मोननो हायो आरो बे मिथिंगानि थाखायनो जे पलउसन जे आबहावाया गोबाङै मोजाङै दं आरो बेबायदिनो गोबां दैफोराबो साफायै थायो।
औ
आरो बेबायदिनो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
बेदिनो बिफांफोराथ' जेरै मिथिंगाफोरा बायदि रोखोमनि दं। जेरै गोथां गाबनि बिलाइ मे बिलाइफोरनि गाब डिजाइनफोरा बेलेग बेलेग स्टाइलनि आरो जों गुबुन जायगाफोराव नुयो मोजां मोजां गायना दोननाय आरो बबेबा बबेबा जायगायाव नुयो दान दानलाबायनाय दानियाथ' बांसिनानो इदि बिफांफोरखौ जोबस्रां होनाय दानलाबायनाय इदिखौ नुनो मोनो। बारा नुनो मोनला खम जालांनो हमगासिनो आबहावाया दावमा दाउसाफ्राबो बेनि थाखायनो खमायलांजोबबाय। बिफांफोरनि थाखाय आरो जेरै बुथारनायबो जायो नालाय दाउफोरखौ एसे दंफां लाइफांफोरखौ दानना होनायनि थाखाय गुबुन हादरथिं जाय जेरै बिफां मिथिंगायारिफोरखौ नुनानै बेरलां नाय जानाय जाबाय आरो।
औ औ आरो जे जोंनि बे मिथिंगानि थाखायनो जे गरमा गोबां जोंखौ मोजाङाव दोनदों माने
औ बे बिफांनिफ्राय औ बार बारनानै साया होनाय जायो जेरै बिफांफोरा
बिफां लाइफांनि थाखायनो जों गोबां साहाखौ मोननो हायो। जेराव जों जिरायनानै मोजां गोसोफोरखौ दोननो हायो।
उम
आरो बेबायदिनो दैमा दैसाफोराव गोबां जिब जुनारफोरा बेयाव दुगैनो हायो जे दैफोरखौ नांगौ बादि दैखौ मोनलोङो जे मिथिंगानि थाखायनो
आरो बे मिथिंगानि थाखायनो गोबां जुनारफोरा थांनानै दं आरो।
औ
बेबायदिनो नोंथाङाबो एसे बुंबावनो हागोन नामा?
बिदिनो
जे जोंनि बे मिथिंगायाव गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोरखौ मोननो हायो बेफोरनि नामफोरखौ एसे खोन्थानो हागोन।
हेलौ हेलौ हेलौ